हेल नोंथां दा दा दे अ मा खालामदों नोंथां
अ आं ओरैनो दोङो नोंथाङालाय
औ आंबो दा ओरैनो दैलां बोथोरनि बागै रायलायनायसै नामा दाथ' दैज्लां बोथोरानो सोलि दाथ' दैज्लां बोथोरानो सोलिगासिनो आरो दैज्लां बो होनोबालाय गायनाय फुनियानोसै नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
दाउम नोंसोरलाय माइफोर गायखांबायनाा गायखङाखै
जोंहाथ' गायखां जोबाखै बिनो इसे अ अ खोनादों
दे
अ जोंहा गायखांजोबाखै माने एसे दंबावो ओहो
अ औ औ
नोंथां लाहा गायोबा
जोहाबो गायो ओं
अ गायखांजोब्बाय नामा नोंथां लाहा
खांजोबाखै दंबावो पास बिगासो दंबावो
औ
उम दा आरो गायग्रा सोरहाबा माबा माबा थाङो सोरहानाबा खोनादो खोनादो थिखा हाजिराखौनो मोनथाङा दिखन बेलेगाव मालाय हाखाफोरनो थाङो माबा माबा थाङो गोजानाव फैसा बुरजा मोननायखौ नागिरनानै
औ औ औ बिदिनो बेलेगफोराव गायनो थाङो हेल'
खोनाबाय खोनादो
ओ जोंनिखिंथ' अ अ जोंनिखिंथ' ओरैनो जेनेबा ओ हाइजिराया साराय तिनस' बिदिहाय ओमफ्राय आरो बेलेग बेलेग गोजानाव आरो पास' खरैहाय
उम थिखाफोरलाय थिखाफोरबोथ होयोना
थिकाथ' बिदि गायनाय गैया जोंनियाव
उम गायफेरला थिखा नोंसिनि
ओहो जोंनिखि जोंनिखिंदि गायफेरा माने
उम जाय लोंनाय हाजिरामोन ना
हा
तिनस' जेनेबा
औ मोनो
जोंनिथ' ओरैनो माइब्रा गायो आरो अ-अ खोनादों ओ माइब्रा गायो ओमफ्राय जोसा ओरैनो जि-जि जानांगौ दङ रनजित बेफोरखौबो गायो आरोना
उम
नों नोंथांमोननिथिंलाय मा-मा माइ गायो
जोनिखिनिबो इदिनो गायो बि सामाय बेजानोसै रनजित बाहादुर माबा सोरबा सोरबा बेलेग बेलेगबो माय गायो खोमा गोदान गोदानफोर
औ-औ
माने मिथिजोबा आरो गायग्राफोरा गायोखो
औ अ-अ-अ
ओमफ्राय दाथ' गायनाय बोथोरफोराबोथ' गरम दा बोरै एसेनिखौ दै अ
अ जों बे बिदिनो गरमबो आरो अखा गेजेर गेजेर गोलैबाय थादों नांगौ गुखनि दैखौ मोनदों
उम
उनफोराव गायखांनानैसो नांगौ जानाय दैखौ मोनो ना मोना मिथिला नोंथां
अ फोजानांगो एबार मोजाङैनो जानांगो रखम ओइ थांनाय बोसोराव अखायानो हायासै ना खेबसे रानजोबनाय हा गावलायनाया बोथोरा एबारो बाय मोजां जानांगो रखम मोनदो बोथोरा बाहाया इमान अखा हागासिनो दङ
फिनि अखा मोनदोंना औ
मिथिस'ला आरोना बोथोरजों लोगोसे नायनोसै
औ ओरैनो नोंसा नोंस्रा न'खरावनो गायोना ना बेलेगनाव गायनो होयो
ओ न 'आवनो गायो न'आवनो गायजोबो दे न'आवनो गायो माने थिग गायो जोंहा
अ औ
ओ हाजिराबा लस जायो जानाय लोंनाय बारासिन थाङो
औ जानाय लोंनाय आरो ना गोदो नङाबाथ' जाखाया
औ आरो जौ सेरेब हरनांगोना लोंग्राफोरबो हरनांगौ लोङोनो हायजिरा खामलाफोरा
ओं
ओमफ्राय नोंसोरनिखिलाय मादै बिदिथ' हरनाङा ना
हरो जोंनिखिबो इदिनो गासिनिखिबो सेम
जानाय लोंनाय
औ हरनांगौ इदिनो औ सा होयो दसथासोआव औ साहाबो आरो दा गरम बोथोर नालाय थान्दा थान्दा सलियो थानदा लोंनाय जाय इफोरखो जौ सेरेबाथ थाखायो
नावनो
लोंनायफोराथ' थाखायो होनदों
ओम औरैनो मादो हाले एवयो नोंसोरनिखि
जोंनिखि ओ ट्रेक्टरजोंनो हेवो
हम जोंनि थिंबो बिदिनो हाल एवनाय जायो नोंसाबोथ' न'आवनो गायो
औ न'आवनो गायो औ
बिगा बेसे माया
हा ओरैनो बिगाथाम बिगााथाम न'आव जान आन्था
खोनादों ना
मा होनदों नोंथां हेल'
बिगा थान फै गैला ना
ओहो बिगाथामोन अ अ खोनादों
माने बिगाथामनिफ्राय गायोनाय गायलिया आं सोंदोंमोन
हा
थिगानो जानो आन्था सोलियोना न'आवलाय
औ
औ आरो दैज्लां बोथोरनि माबाफोर सोलिगसेनो दं नामा
दैज्लां बोथोरनि आरो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथायाइफोराबो
फिथाइफोराथ' दा सोलिगासिनो ओंखाम थाइजौ खान्थालफोराथ' जोबहांबायसै खोमा थाइजौआथ' जोबांबायानो गैला जोंना ए खान्थालफ्राबो जांबाय जाबाय जां सोरनिया सोरनिया जोबबाय खोमा सिरियोना थाब सोमोननानै
औ
ओरैनो नोंसोरनि आलि होग्राफोरबो थायोना आलि होयोना हाइज्रा
ओ हाजिरा हाजिरा फैयो ओमफ्राय बांसिनानो ओरनो गावबागाव न'आवनो होना लायो आरो
हाया एसेबालाय होजायो न'आवनो खिन्थु बुरजाबा
औ हा बुरजाया औ हाजिरा होयो हा बुरजाया औ औ
उम नायबा सोंबावगोन नामा कुइसन नै दैज्लांनि बागै
मा सोंबावनो ओ गायनाय फुनायफोरनि बेसेनफोरा नोंसोर नोंथांमोनि थिन बेसेसो सोलियो जेनेबा
जायै लोङै थामजौ हाजिराया हिनजावफोरनिया हिनजावफोरनिया थामजौ जायै लोङै ओमफ्राय हौवाफोरनिया ब्रैजौ जायै
औ उम
ओमफ्राय थिखाफोरनिया मा बेलेग थिखाबो गायो थिखा
अ थिखाफोर आरो जेनेबा बेसेसो
थिखाफोरा जोंनिथिं सोरबा सल्ल'स' सोरबा सथ्र' अथ्र' सोरहाबा मोनथारैफोराबो होसोमनानै गायनो गोनां जायो सोराबा सोरहाबा होसोम थारोना माने गायग्राफोरा मोनाबा
उम
माने मोननो थाङा ना आरो बांसिनानो हा
ओं बे ओं गोजान गोजानाव गायनो थाङो गामि औ गामियाव खम नालाय औ गामियाव खम नालाय ओंखायनो गोजान गोजानाव
गामियाव गायनो नागिरा गोजानाव थांनो इनि उनाव इसोरनियाव फैसाखौ मोनो मोननाया खिनथु इसोरनियाव जानाय लोंनायखौ माने ओरैबायदि मोजां माने खसथ' जायो बायाइ मान गावसोरनिनो खर'ज जायो जेनेबा लांलाय लाबोलाय खालामो गोजान गोजाननिया
औ ओं
बेदिनो आरोना दा बिदिनो सोलिगासिनो
जोंनिथिं बिदिनो गामिफोराव गाय नागिरा गोजान गोजानाव थाङो
उम आरो साननैसो उनाव गायजोबखांबालाय दै मोनबा देरसिगोन बिफांफोरा
औ नांगौ बायदि दै मोनबाथाय मोजां जाबोयो
मादो हायो माइ
जोंनिया ओरैनो जेनेबा मानसिफोरानो हायो हाग्रादो खासिदो औ
बेलेगनि फैयो ना निजा निजा हाला जायो
ओ खायसे बिदिनो माइनि बो हाना होयो हेलौ
हो औ खोनादो।
ओ खा-खाय-खायसे इदिनो माइनिबो हाना होयो आरो जेनेबा फैसानिबो हायो।
ओम बेनिफ्राय हाग्राफोर फैयो।
औ
जोंनावथ' मोननोबो थाङा ओमफ्राय मेसिंबो फैयो हाग्रा।
अ
मेसिंफोरखौबो लाबोयो सोरबा सोरबि हानो बे मानसिफोराबो हायो हानायालाय थेवबाबो बहुत खम बेलेगनिफ्राय फैयो बांसिनानो।
अ अ
ओम
ओ दे होमबा नोंथां नोंथां समा जाबाय। अ जागोन दे नोंथां।
उम दे
औ